खोनादों ने
औ खोनागासिनो। नोंथांना खबरा थिगैनो ना
उम
बासिनो दङ दायो औ
आंथ' ओरैनो दङ दायो उम उम
औ
खोनाया
बुंलाय देलाय मा बुंनायमोन खोनादों ने
औ खोनादों खोनादों खोनाबाय
अमा होननाय
उम नोंथाङा हालेवनो गोरों ना
औ रोंगौ रोंनाया
अ नोंथाङा दिनैस सिमाव बेसेबां बेसेबां बिगा माइ गायफेरखो हालेवनानै
अ सिगांथ' इदिनो बि टुइन्टि बा टुइन्टि फाइभ बिदि जायोमोन आरो दाथ'
ओमफ्राय
बैसाव हायोमोन जोंना मोसौजोंनो हालौनानै बिसोर बांखौ नैजि नैजिबा बिगा बिघाखौ हायोमोन मोसौ मोसौजोंहाय बेबायदिखाय गायनो हाला आरो आरो मोसौबो गैला फ्रायानो न'खर न'खर मानोना गायनाय जायो आरो दा समाबो थिनला दाना माबाजों मोसौजों हालेवनो दा बे ओंखायनो समनि बा बा गायनाय
ओम
नों
ओ नोंथां जोंना जोंबो बिदिनो दायोथ' ओ मोसौजों हालेवनानैहाय गायनाया खम जाबाय दा नोंथाङा मा बुंनो सानो जुदि ओ मोसौजों हालेवनानै गायनाय आरो ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनायाव